औ खोनादों नोंथां।
अ बिदिब्ला जों दिनै बर'फोरनि ओंख्रिफोर जानायनि सायाव रायज्लायनोसै नामा नोंथां? खारै ओंख्रि जानाय हाग्रा हाग्रानि ओंख्रि लाबोलाबायनानै जानाय बेफोरनि सायाव रायलायनोसै नोंथां औ औ। दे थाङानो बिदिब्ला जागायग्रोदो। ओंख्रिनि जानायनि सायाव‌।
नंगौ नंगौ औ बर'फ्रा गुबैयै जोङो मिथिंगानि मिथिंगानि गेजेराव थानानै मोजां मोनो जोङो मिथिंगानि बायदिसिना माने सोमखोर समायना बेफोर फोर मिथिंगानि गेजेराव थानानैनो मोजां मोनो थिग बेबायदिनो माने मिथिंगानि बायदिसिना मैगं थाइगं नायगिरना जानायावबो जोंनि बर'फोरा माने गोबां रोंगौथि दङ आरो। रोंगौथि गोनां जायफोर बैफोर मैगंफोरखौ माने जायोब्ला माखासे मैगंफोरा बा मुलिनि जोंनि बेराम होबथानायनिबो माखासे खामानि मावो। थिग बेबायदिनो जोङो माने गोबां रोंगौ जेरै जाय माखौ जाब्ला जोङो मा बेरामि बेरामखौ जों होबथानो हायो बा जोङो माखौ खौ जायोब्ला जोङो जोंनि थाखाय गाज्रि माखौ जायो ब्ला जोङो जोंनि देहायाव जेबो खहा जाया। बेफोरखौ माने मिथिखागौ। थिग बेबायदिनो जोङो ओ जोंनि ओ बर'हारिनि सुबुंफोरा माने।
औ
हाग्रायाव थांनानै बा हाजोफोराव थांनानै बायदिसिना मैगं नायगिरो। बियो थिग बेनि गेजेरावनो जोङो। ओ लाफा सायख'ओ फुंखा। उम बे खेरा दाफिनि ओ बिनि उनाव। दो अस। प्रेम
औ
लोगोसे आरो ओ बेनि उनाव दिंखिया। खिफि बेन्दों बेफोरबायदि बायदि बेफोर माने। मोनफ्रोमबो ओ मैगंफोरा बै हाग्रायाव मोनबोनाय मैगंफोरा बेफोर आं ओ दायो मख ख'नाय मैगंफोरा माने मोनफ्रोमबो मुलियारि। गुन गोनां। ङो मैगंजोब आरो बेखौ जोङो लाबोनानै बायदि रोखोम खालामनानै जायो। ओ खायफा खायफ खौ जोङो बेदरजों जायो। खायफा मैगंखौ जोङो ओ नाफोरजों जायो। थिग बेबायदिनो जायो। ओ नोंथाङाबो ओ बे फोरनि बागै एसे मिथिगौ नामा जायफोर?
आङो नंगौ बर'फोरनि नागिरनानै जानायखौ आं मोनसे ओ नोंथां बियो सैथो आरो नुबोबाय थादोंमोन नालाय। दा आंनि बुंनाया बेसो। माने आं हेल्थनि जेने बेनिफिट माने देहानि थाखाय जि बेनिफिट बेखौ आं बारा मोनसि ओमफ्राय मिथिया आरोखि। नाथाय जानाय जेरैहाय जों हाजो जायगानि मानसिफोराहाय ओ माबाखौ जायो जेनेबा हाजोआव थांनानै थालिर मैखुन नोंथां। थालिर मैखुन जों लानानै फैनानै जाफैयो आरो जोङो थालिर मैखुन होनोब्ला जों बिदिखौ प्लेननि बे न'आव गायनायफोरनिखौ बारिफोरनिखौ जों बारा जालाबाया ओ जों हाजोनिखौसो जानानै मोजां मोनो नोंथां। खोनादों ना नोंथाङा हेल'
औ।
औ खोनादों ना नोंथां?
खोनादों औ नोंथां खोनादों।
औ औ जों माने हाजोनि बुस्थुखौ जानानै बांसिन मोजां मोनो आरो थालिर मैखुनखौहाय। आमफ्राय जोङो जुदि ओरै फैयोबा ओमफ्राय जोङो दा जुदि जों नागिर नानै जानाय नालाय नोंथां। आ माबा ओम थास' बिसं थास' बिसं थास' बिसंखौ जोङो माबानिखौ हाजोनिखौ बांसिन जानाय जायो आरो जों माने बिदि प्लेननि बे लामा जिं जिं लामा जिं जिं माने खिलिलाबायनाय बेफोरखौ माने जों गैथाराबा लास्ट थारावसो जानाय जायो नोंथां। जों हाजोनिखौ जानो गोथावसिन मोनो आरो जोङो हाजोनिखौ माने जों ओरैबायदि जा यो जेनबा सोरबाया अमाजों जायो सोरबाया ना गोरानजों जायो माने बिराद गोथाव मोनो आरो हाजोनिखौ जों गोथावसिन मोनो आरो माने जेरै थालिर मैखुन खौबो जों हाजोनिखौ गोथावसिन मोनो ओमफ्राय बे माबाखौबो थास' बिथ'रायखौबो।
गोबां भि औ नोंथां गोबां भिटामिन दङ नोंथां बेफोर मैगङाव। बे मै थास' बिसुङाबो औ
बे हेलट बेनिफिटखौथ' आं मिथि ला खिनथु जानानैबो जों गोजोन्नाय मोनो आरो जों बे खौनो जाबाय थागोन जालांबाय थागोन आरो बिदि ओमफ्राय जोंहा आरो जोङो थास' आथिंबो जों जायो गावनि समावहाय थास' आथिंबो जों नागिरनानै जायो थास' आइथिंखौथ' जों बे लामाफ्राव ओंखारबानो मोनो बा बारिफ्रावनो मोननाय जायो नालाय माने बांसिन मोजां जायो आरो माने गोजानाव थांनाङा खाब्रबनानै जानाय गावनि टाइमावहाय आरोखि जेब्ला थास' आइथिं हरो बै टाइमावहाय बिराद मोजां जायो बे बो सोरबाया अमाजों जायो सोरबाया ना गोरानजों जायो सोरबा अमा गोरानजों जायो सोरबाया नाजों जायो। माने रोखोम रोखोमनि माने आलदा आलदा जायो आरोखि
जोबोद गोथाव नाङो माने जानानै माने गोजोननाय बिराद दं आरोखि आरो जोंहा बे था- संना फैनानै नै दा गरम बोथोर जेनेबा दा थास' बिबार फैलायबाय नोंथां थास बिबार खानानै जानाय माने बेफोरो माने जोंनि गामियारिनि माने मोनसे गामियारिथ' नङा माने बर'निनो मोनसे गुबै माने ओंख्रि आरो बेखौ जानानै माने बयबो गोजोननाय मोनो आरोखि। न मोनथां बेथ' जोङो मैथा ए से होयो जाहाथे माने जोंनाव गारामायाव माना जों माने जानायाव मानबायबायबाबो बायसेन जोंनाव मा गार ख्रम माननायखौ जों थाल मोननायनि थाखाय बिदि माननायखौ दानगारनो थाखाय जोङो मैथा एसे होनाय जायो नोंथां नङा होमबा अ बेखौबो जोङो बेखौनो जायो। ना गोरानजोंबो जायो अमा गोरानजों जायो अमा गोथांजों जायो नाजों जायो। आरो दाथ' बेखौ ब्रयलारजोंबो जानायखौ आं नुनो मोनबाय आरोखि। ब्रयलारजोंबो ब्रयलार जोंबो ब्रयलार बिगुरजोंबो जायो मोदोम-मोदोम मोजांजोंबो जायो आरो जेबोर गोथाव जायो नोंथां। बेफोर बुस्थुआ ना- गिरनानै जानाय आरो खस्थ' खालामनानै जानाया एसेबाबो माने गोथावसिन जायो होननायखौ माने हास्थायो आरो नोंथां माने औ बेखौ माने खस्थ' खालामनानै जानाया गोथावसिन जायो होननानै खनायो आरो आरो जोंहा नै दा जेनेबा माबाबो जायो अ नागिरनानै जानाय होनो बा जेनेबा लाफा सायख' लाफा सायगखौबो ननायागिरनानै जानायानो जाहैबाय मानो होनबा दानि जुगावहाय रावनावबो बारि बागानाव थाला। बेखौ माने हाजोफोरावहाय मोननाय जासै आरो वावबा वावबा हाग्रा फिसायावबो मोनो जेनेबा ओरैनो हाजोआवसो बांसिन थानाय जासै आरो नोंङा ओमबा नोथां। माने नुनो मोनला आरो लाफा सा सायखो माने दानि गोदान गथफ्राथ लाफा सायख होनबा मा लाफा सायख सिनायनायबो नङा। सोरबासो लाबोना संना होफैबासो मोनथि
नंगौ औ नंगौ सिनायला होनो गोबाङानो
साइखौआ माने एसे गोमालांनो हमबाय आरो वावबा वावबा जायगायावहाय आंनि मोनथिनाय मोन्दांथियाव आरोखि नङा होनबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां औ मोननो मोननो नागिरा माने बिराद बिराद खस्थ माने ओ बेखौ माने ओ एसे रिजार्भफोर बायदि बा हाग्रमा गिदिर रावजों थांबासो आथिखालाव मोनसै जोंङो माने खाथिखालयाव माने फिसाबिला ओ हाग्राफोराव जोङो नायगिरनानै मोनला आरो माखासे जायगायाव ओरै बायदि ओ बैफो मैगंखौ सिनायलानो मिन
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ
जोंनि ओनसोलावनो बैफोर मैगंखौ माने सिनायनो रों सिनायनो बारा मोन सिनायनो हाला आरो
नोंगौ नोंगौ
औ जों बेखौ बेनिखायनो हायो ब्ला जोङो नखर नखर माने नफोराव गायना लानांगौ नोंथां हाजोनिफ्राय लाबोनानै बा बै हाग्रा ब जेराव मोनो बेनिफ्राय जोङो बिनि फुलिखौ लाबोनानै
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ नोंथां सैथो सैथो आरो जोंहा मा नागिरनानै जानाय होनोबा दिंखियाबो गोलैयो नङा होनबा नोंथां
नंगौ नोंथां औ
दिंखियाबोथ बारियावथ थाया दिंखिया
औ नंगौ
गिरखाथारनांगौसो आरो आह नागिरनानै जोंङो जायो बेबो जोबोद गोथाव दिंखियाबो जों दिंखियाखौ आलदा आलदाजोंबो होफानानै जायो ओ जेरैहाय जोगोनार बिजौ जोंबो जोङो लागाय फानानै जायो नङा होमाबा नोंथां
नंगौ औ
दावदैजों जायो मालाबा सोरबा सोरबाया अमा बेदर एवनायावबो ज्राब गारहर सबनानै जायो गाव गोजाबो एवनानै जायो माने जोबोद गोथाव नाङो आरो नंङा होनबा नोंथां
नंगौ नंगौ
नोंथांमोनथिं मा माया बांसिन नागिरनानै जाजानाय मैगं नोंथाङा खोन्थानो हागोन ना एसे
औ नोंथां जोंनिथिं ओ दायो माने गुबै बांसिन नागिरना जानाय ओंख्रि होनबा जोङो दिंखियाखौ मोनगोन ओमफ्राय ओ थास आइथिं थास बिसुं ओ लोगोसे जोङो ओ मेसें बोथोरनि समाव जोङो थास बेदरखौबो नायगिरनानै जावनानै
औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ बरिया बरिया नोंथां आं बेखौ बुस्थुखौ बावनानैसो दंमोन जायो खिन्थु नामानो आंनाव सोदोबआव फैयाखैमोन
नोंगौ नोंथां औ बेनि उनाव जोङो बे खिफि बेन्दों बेखौबो जोङो नागिरनानैनो हाग्रानिफ्राय नागिरनानै ला लाबोनानै जाफैयो जोङो औ बेनि ओ बेनि उनाव जों दङ ओ मायसुन्द्रि बेफोरखौबो जोङो एसे माबाफोराव मोनो बिदि हाग्राफोराव रजन थानायखौ जोङो मोननो
नंगौ नंगौ नोंथां औ
थिग बेबायदिनो ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो नोरसिं बिलाइ बेफोर बेफोरखौबो जोङो ओ हाग्रानिफ्रायनो नायगिरनानै लाबोनानै जाफैयो आरो नोंथां आफ्राय आरो जोङो बै बैसाग बैसागुनि समाव जोङो गोजान गोजानाव थांनानै जोङो माने हाग्राफ्राव माने फुंखा जाय गोखा जायो गोखा गो खा बे बै ओंख्रिया फुंखाखौबो जोङो हाग्रानिफ्राय नागिरनानै लायो आरो
नंगौ नोंथां नंगौ
समावहा औ नंगौ नोंथां गोखा गोखैयाव माने बेफोरमाने गासिब। माने गोबां रोखनि माने। जा जानाय ओंख्रृफ मैगंफोरखौ।
आंगौ नोंथां नांगौ। नंगौ थालिर फस्लाफोरखौबोथ दानि मानसिफ्रा हाजोफोराव नागिरनानै सीलायसौ माथो नोंथां। माने गामियावथ मोननो थांला मानो होनबा थालिरखौथ गासिबो--। थाललिरनिखो फस्ला जाया होननानैसो आं मोन्थिगौ नींथां।
नंगौ बांसिन औ मानसि-। मानसिफ्रा बांसिन ओद आथिया-। थालिरनिखौ मोजां जायो होननानै आथिया थालिरखौनो जायो आरो । गोदोनिफ्रायनो बे आथिया--। थालिरनिखौनो जाबोनाय नुनो मोनो ।
नंगौ नंगौ आच्छ दा नोंथां होनबा जोंना बे समायाबो जाबाय बेसे
औ औ जायो दे नोंथां दे ।